ओ खोनादों औ औ दे गोजोन फुंबिलिनि बिथांसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय
गोजोननाय थाबाय नोंथां
नोंगौ दायो जों बिदिबा एसे सावरायनो नामा
औ नोंथां औ औ
आंगो बर' हारिनि जोंनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै औ दायो जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनबा दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो जायथ' जायखौ जों गांनिफ्रायनो जोंनि ओ औ जोंनि गासैबो ओ जोंनि फोलेरनि बा जोंनि आबै आबौमोन आजै आजौमोन
नोंगौ नोंथां
जों बेफोरखौ मा मा मैगं बा ओंख्रि बानायना जायो आरो बेफोरनि जों माबोरै माबोरै जों बेखौ
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां जागोन नोंथां जागोन नोंथां
दाय जों जोंनि ओ जानाय होनदोंबा बांसिनै आ अनला ओ ओं ख्रि बा सा-साम' दाउ बोरमा अमा बेफोरखौनो बुजिया होमबा औ नंगौ बेबायदिनो जों दायो बेफोरखौथ' एसे मोनथिखायो गासैबो। एसे जों आरो एम्फौ एनला फोरनि जों एसे बागै सावरायनसै नामा दोनै।
जायो नोंथां जागोन जागोन एमफौ एनला माने गासिबो जानायखौ सावरायगोन आर
औ नंगौ दा जों आं सिगांग्रो नोंथांनियाव सो फोरमायनो थिं दा बोसोरावहा दा नै दाथ' नै जुन मास ना जुन दान। आरो बिनि सिगां एसे सिगाङावहा जोङो मोनोमोन हायाव फोथारफोराव दुब्लि फोथारफोराव जों जावनानै खदालजों जावनानै दिहुनोमोन ना इ
औ औ नोंथां औ नोंगौ नोंगौ मोनथिगौ नोंथां जों एम्बु खौनो होनो नोंथां।
ओ खुसिंग्रा होनना बुङो जोंनि सोलाव बेखौ औ खुसेंग्रा एम्फौ औ बे खुसेंग्राखौ जा नो थाखाय माब्रै माब्रै खामो जों बेखौ एसे फोरमायलायनिसै
औ नोंथां औ जागोन नोंथां।
खुसिंग्रायाथ' नै दा बा बादि बोथोराव बिराद मेजेम जायो।
नंगौ नंगौ नोंथां।
दाबादियावहाय एसे दै फैबाय नालाय दा बिथांमोनहाबो खारला सि जासिगोन। नाथाय एसे सिगाङावहा दान मोनसे सिगाङावबा मोजांमोन जावनो बे बे समावहा दै गैया मोनालाय बांद्राय। बा आबाद फोथाराव दा जोंनि ओनसोलाव बि बायदिनो जों गोदो उन्दैयावहा दाबो जों मालाबा मालाबा जावनो थाङो। नाथाय गोदो जों बेयाव बांसिन जावनायखौ नुबोदोंबा जोंहा आमाइ आदैमोन आबौमोनाबो जोंखौ लांफायोमोन जावनायावहाय जों खदाल ला थाङो खदाल आरो खबाइ लानो थाङो माने जों जेरै नाखौ हमो नालाय ख दोनो जों खदाल खौ लानानै खबाय लानो थाङो खबायाव मोजां आरोना बेखौ दोननो थाखाय औ मानना खबायजों बारबो हाबनो हायो नालाय आरो बेफोरो गोथांबो थैया आरना थाबोयो औ गोथाङैबो थायो ओमफ्राय जों जावो जावनानै जों सेस'ना लाबोयो आरो आथें आखाइ फोरखौ सेेस'यो बिनिखौ ओमफाय मालाबा मालाबा खर'खौ सेस'यो थेवबो थैया बे एम्फौआ थाबै औ बे लाना फैयो लानानै जावनानै जों मोजां खिफोरखौ साफा खालामो खिथु बिथिंगालायै जोङो बेखौ नारि बा नारा खिफोरखौ गारनानै मोजाङै स साफा खालामनानै जों बेखौ फ्राय खालामोमोन आरो ना एवोमोन थावजों औ सामब्राम गु फुरफोर होना सामब्राम गोजा हानानै मोजां बानलु होनानै एवनानै बाथोनबो देना जायो बेबायदिनो औ औ एवनाबो जाजायो गोथावथार आरोना मेजेम गोनां जायो ओमफ्राय बेबायदिनो बाथोननि ना ए एवना जानानैबो जौ बिदैजों जौ गिसिजों गोजोम गोजा गोलोम बोथोर बोथोरनि गरम बोथोरनि जौ गिसिजों जा मोजां जायो आरो लोंनो बेबायदि जाबोदों आरो ना सिगाङाव औ आरो नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिबा ओरै जों माबोरै आरो बेबायदिनो एम्फौ एनला जालाबायनाय
नगौ नोंथां आं बे खुसेंग्राखौनो बुंबावनोसै जेरै दा नों हमनाया आलदा आलदा मेरला रोखोम जों हममोनोन नालाय। मोनथाम रोखोम जों हमो नोंथां। ओ मोनसे जावनाय मोनसे दै लुनाय मोनसे दै बानायावहाय माने बिसोरथ' ओंखारबोयो नालाय गुदुं। फाय ओ दैबाना जायोबा। बिसोर बिफां जि माने गोजौसिन बिफां थायो। माने दैया लोमाखै बेयाव मानबायबोजगोन नोंथां ओ जोंबो गोदो बेखौनो। खुसेंग्राखौनो नों खबाइखौ जोंबो कमन लायो ओमफ्राय हालथेंगा मोनसे लायो।
औ
थुनो थाखाय हालदेंगा थुनो थाखाय। गोदोनायाव बिसिना माबा थायोना गोदोनायावहाय माने थुजाग्रा थायोना। माने बायनो नागिरा औ बेवहाय जों थुनानै लाबोयो आरो हालथेंगा खालामनानै औ औ नोंथां औ औ औ गोलावै माने समायना नुयो आरो माने लाना फैनायावहाय
औ जोंबो थुदों बिदिनो थुनानै लाबोयोमोन औ आरो
दैबाना नै दाथ' नोंथाङा बुंबाय माने दा नैबे समावहाय दैबाना जासिगोनलाय खुसेंग्रा सेंग्राखौ जों मेनलि माबा समाव जावो आरो माने बै दुरगा फुजा जानोसै टाइमहाय गरम खारबाय दुरगा फुजा जानोसै टाइमाव हाय बे समाव जों बांसिन। जावनाय जायो आरो औ खोनादोंना नोंथां। खोनादोंना नोंथां। हेल' औ औ बेयाव जों बे समाव जावो ओमफ्राय जोङो माने औ जों माने एवनानै जायो सावनानै जायो सोरबा सोरबा अनलाजों सिन्थाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ अनलाजोंबो जानायखौ आं खोनादों औ।
औ औ औ अनलाजों जायो ओमफ्राय बांसिन औ औ औ औ माने जों खालि माने। जोंनियावहाय बांसिन माबानानै एवनानै जानाय। खौ जों नुदों आरोना नोंथां एवनानै जानायखौ जों बांसिन मोजां मोनो मोनो आरो खुसेंग्राखौ अनला एवनानै जानायखो औ ओमफ्राय दा एम्फौ अनला होनना बुङोबा औ दा जोंहा बै सिंखावरि सिंखावरि फोरबो फैयो नङा। सिंखावरि सिंखावरि गांजेमा औ सिंखावरिखौ जोंनियाव माने दाथ' एसे खम जाबाय मोन थांला गोदोहाय माने बिराद माने जों नागिरोमोन आरो ना गुरबा ना गुरबानो माने इफोरखो मोनफानाय जायोमोन। गोदोनाखो बस'होयोमोन माने ओरैबायदियाव बस'योमोन माने मोनसे साननाय लानानै बिरलांफिनबा मेगन खाना जायो होनलायनानै माने खर'खौ बथ'नानै दोननाय जायोमोन आरो नोंथां। औ बो माने होमबाबो माने बे बुस्थुवा थैबावामोन आरो। थाबनो ओरैबायदि बुस्थुमोन नौ औ औ औ गांजेमायाबो थाब थैया गांजेमायाथ' मोनसे बुस्थुखौ बख'नांगौ जाखायो नोंथां इखौ हमग्रोमोना बै मोनसे थुग्रा दंना बेना खर'थ खुगाजों बेखौ बे खौ बख'गोरनानै लायो आरो जोंथिंजा माने माने थुयो आलौ लायोलै नोंथां बे बुस्थुआ थुबाथाय बिदि औ औ औ औ औ एसे थुग्रा बुस्थु बे गांजेमा ना औ औ सोरनाबा सो सोरनाबा औ बे बुस्थुखौ जों मोनो आरो। मैथाजों जायो सोरबा सिंखावरिखौ एवनानै जायो द्राय खुसिंग्रा बायदि ओमफाय सोरबा बाथ थोन जायो नाथाइ गांजेमाखौथ' जों बाथोनसो जाखायो नङा होनबा
नोंगौ नोंगौ जोला गांजेमाया बां सिन मोदोमो ना!
औ औ बेफोर खोनादों नोंथां आरो फिसासिनबो जायोना बुस्थुआ।
उम एसे फिसा जायो दाथ' नै हालेव हालेवनायावहा मोनसिगोन दायो गांजेमा फोथारफ्राव औ बे बि दैथो दैना थायोना गोजौ आवहा।
औ नोंथां औ।
थायो होमबा दुब्लि फोथारफ्रावहा आबाद थिलियाव बे दैयाव हां बिसोरो दुब बिदै दैना दोनो। गोजौआव नुजाना थायो ओमफ्राय बिद दैनि नों बिहायनो नाय गेरबा मोननाय नङा गांजेमाखो ना थाय बे बिफां फांसेयावनो सा साइदावहा एसे खाथ थि खाला बियो थालाबायो आरो एसे नायगिरबा मोनो ओ नाथाय दुब्लि फोथा थिखालाव खमिलांबाय गांजेमा बे सिंखावरिफ्राबो मानो होनबा जोंना दुब्लिफ्राव दाना बिराद रासाय नारि हासारफोर होला बायो ना औ बेफोरनि थाखायनो खमिलांदों आरोना बिसोरो उम आरो नाला
आरो नैबे समावथ' औ नोंथां साम'बोथ' मोनसै बिरादनो बे टाइमावहाय उम।
औ नंगौ नंगौ मो बिलोफ्राव बा दैसाफ्राव मोनलाबायो निजिराफ्रावहा
दे औ एबार आ मोसौजों हालेवबाथ' बिराद मोजाङै खननानै लाबोनो हायोमोन दानिया खिन्थु मा जाखो ट्रेक्टर हाल एवनानै माने बिखो थार लांजोबनाय जायो गुरुब लांजोबो ना बेयावनो बिनि जोलि फो जोलैफोरा माने बारा था लानथां माने खमायलांबाय आरो बुस्थुआ। बेयो माने फुरा साखाजों होथारलांजोबनाय जायोना टेक्टर गिदिर फिसा पावार टिलार महिन्द्र बेफोरजों होनानै माने बे बुस थुआ ग्रुबलांजोब्बाय माने जोलैयानो थानो नागिरला आरो बुस्थुआ।
बेबायदिनो आं नोंथांनाव एसे आरो एम्फौनि फोरमायनो सानबाय जेरै बै बैसागु गु बोथोराव जे गौना बैसागु बोथोराव बे फाख्रि बिफांनि बिलाइ जानो फैयो जे एम्फौ मोनसे बिरा फैयो बिरोना बे एम्फौआ नोंथां मोनथिगौ जों बे एम्फौखौ जोंनि ओनसोलाव बोरबिया होनना बुङो आरोना।
औ बरबलिया
औ नोंथांमोनहा बरबुलिया होनो नामा नाथाय जों
औ औ नोंथां औ नोंथां औ।
औ बे एम्फौखौबो जानो मोजां ओ जोङो मा खालामोमोन गोदो बेयो खोमसि खोमसि जाबाथाय बिरला फैसि ना साव एसे सनो बे फाख्रि बिलाइखौ बा फाख्रि बिलाइआव बानाय जायो फाख्रि बिलाइखौ ओमफ्राय बेहायनो जोङो मा खालामो। खोमसि खोमसियाव अर लानानै बा लाइटफोर अरफोर लानानै जों बेखौ दान्दा गोलाव लानानै औवानि दान्दा गोलाव लानानै बा बेखौ बुस्रियो आरो ना स्राब स्राब बुना होनांगौ। बिफाङाव अगानो बेयो सिरियो हारसिङै बेयो गोलैना गोलैयो हायावहा अब्लाना खनदो आरो ना बेखौ औ बे खननानै मेजेम गोनां बे एम्फौआबो ओमफ्राय उनाव जों बेखौ लाबोयो लाबोनानै मोजाङै जों साफा खालामना खिफोर गारनानै बेखौबो बिदिनो ओ थावजों गोरानै एवनांगौ आरो। एवनानै ओमफ्राय माबाजों जाजायो बाथोन देनाबो जाजायो अनला होनाबो। जाजायो बेबायदि औ बेखौ जों बेबायदि जादोंमोन आरोना नोंथां। बेफोरनो गोबां एम्फौ जायो। जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा
औ नोंथां औ।
गोबां रोखोम रोखोमनि एम्फौ दं जानाय।
जायो जायो अखा बै अखा। दैखौबो मोनसे गिदिर जाथखौ जायो नों बेखौ खोनानो मोन्दों आङो ओमफ्राय एम्बुलरखौबो। जायो।
औ एम्बुवाथ नै एम्बुलर
बेखौथ' जोंं जायो हाया खिन्थु जोंनि साइडआवहाय सोरबा सोरबा मेघालयफ्राव थानानै फैग्राफ्रा बिसोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंथ' एम्बुलुरखौ जाया माने जोंनि जायगायाव जों नुफेराखै खिन्थु नुफेराखै माने मा जों जाया आरो अरजिनेल थागिफ्रा जाय जाय बाहेरायाव थांनानै फयो बिसोर जाफैयो आरो बुस्थुआ बेबायदि जों नुनो मोनदों आरो औ आरो साम'खौबो माखासेया माने माबाजों अख्रुबनानै जाजोबो नोंथां माने जोंथ' सोबनानै खना गारोना औ अ अरख्रुबनानै जाजोबनायखौबो जों नुबाय माने बुसथुआ बेबायदि जाग्रा जाबाय माने
उम उम आयौ नंगौ बिदियाव ख्रुबनानै जानायाथ' गाज्रिसो जागोन मा
औ जायो ओ सोरबा सोरबा जाबाय जों नुबाय आरोखि
औ औ रोङिफ्रा जायो नामा मोनथियैफ्रा उनाव मोनथिबा मोजाङै सो ख'ना जाग्रा जासै गोन साम'खौ
दे दे दे नोंथां दे नोंथां दे दे दे दे दे गोजोनथों थाबाय नोंथां